हेल' हेलौ ओ खोनादों ओ बहा दं?
न'आवनो।
उम मा खालामदों?
होइ ओरैनो जिरायलाबायनानै दं अखा हादोंना।
ए जेरावबो थाङा?
जेरावबो थांथ'वाखै।
ओ ओरै बेरायहैजागौमोनब्रा।
अहाय?
है ओ आफाया माबा थाइजौ जानो लिंहरदोंमोनलै।
ए
आफा गुरुवा। आमथि सुवानि थाइजौ खान्थाल बेरायनानै फैजागौमोन दसे।
बो बुर्जा दंथारो नामा थायजौआलाय
मा मा आमथिसुवाया माला मोनलाय?
हा
आमथिसुवाया मालामोनलाय?
दा समबाराव समबाराव समबाराव। उम
ओ।
ओरै आमथिसुवायाव थांनो ना गाबोनफोर थांनो। ओ आमथिसुवायावथ जाहै
आमथिसुवानि सिगां आमथिसुवायाव सोलाबाथ आरो सिगां थांजायोमोन।
गाबोन समफोरफोर जाहैजागौमोन फन हरफि न नांगौ मोन बेनाव। आं हारसिङै थांआखै दा ख्लै लिंहरदोंमोन आंखौ।
उम।
लोगो गैयाबा बायोना आं ओंखायनो हारसिंखाय थाङाखै आं। सानै दिनै थांनांसिगोन
बैयाव दंफैयोलाय। जों गामियाव फुजा होफैदों फुजा होफैदों।
सोरनाव।
बैसिनाव आब'मोननाव।
ए ओ ओं।
जाहोदों। आंखौ लिंहरबाय थादोंमोन आं। थाङासिनो।
ए
अखा हानायाव थांबाय थाया होनना
गाबोनबो बेनाव फन हरनानै थांनांगौ बेरायहैनांगौ जाख्र हैनांगौ बे न'आव ओंखाम जाहैनांगौ
खान्थालआ दाखलै जों लाबोदोंमोन ना?
बिसिनाव
जों दाख्लैहाय दसथासो लाबोदोंमोन ओमफ्राय गोरलैसोमोन खान्थालानो गोरलैसोमोन थाइबा थाइनै मोनबाय आरो ओमफ्राय गोथां जानो होनना लाबोदोंमोन जोङो
ए बिसिनिफ्रायनो ना सोरनिफ्राय
बिसिनिफ्रायनो लाबोदोंमोन जों
उम सोर सोर थाङामोन
जों मासे साब्रै जालांदोंमोन
ए
गय गायहैदोंमोन ना
मा
गय गाय गय गायबोदों
बेसिनियावनो
उम ओंखाम जाबोबाय गया गायबोबाय
हम
सानसे हो लाखादों
हम
मालाय गय बागान खालामजोबबायलै
अबेथिं सानजा हानि खौ नामा?
सानजा नि नङा ओरै माबाथिं ओरै सोनाबथिंजाय
ए
सोनाब थिंजाय गय बागान खालाम जोबायना
उम
औ बेरायहैबा दा हा मा होनदों? हेल'
हेल' माथो जायगा गैया सो होनामोन बेयो।
जायगा गैया मालाय बिगासे जागोन दां।
उम्म बेखोनो जायगा गैया होननानै थगायबाय बियो।
ओमफ्राय मालाय बागान खालामबायना खोनाबाय मालाय बा बागान खालामजोब्बाय ना हा औ। खोनाया
बेरायलाहैसै सोलाबोबा नोङो गाबोनफोर।
फन हरबावबायसो आसोला।
ए र' दा हरफिन दसे दसे थाना हरफिन र'।
बै मोनसे नाम्बाराव हरबादो डाइरेक्ट माइ ओमफ्राय दानखायो टावारानो।
ए
इदिनो गिदिर गिदिर बाला आना गया सिथालै थोथ। खोनाबाय
दसे थाना हरफिनदोब्रा बेनो।
उम्म गिहि लाबोलै लायरथिनो लाराय नो थै फन फन हर औ
दायरेख रायलाय।
बा थांङा बा थांङा हरना। दानो रायलायगोन
र' होनोमबा खननै खालामगोर।
हा
दसे थाथ'बाव होनां र'।
मानो अइस ब हरथेबाय थागोन बे नाय। अबेबा खोम सोबावबाय। लिंहरगासिनो आं थांङा माथो। ओइद सिददा थां।
फांग्ला गोजालै बिसोर रायलारनाया।
थांलाय नोंसोर बिगुरफोर।
अख्रा गोजाथार बिसोर। सिरिथा होनबा
फाग्लाजाबायदां।
अबेयावनो।
लावरा। जायो। बेनोथ'। दावरावथार न'आव थाबाबो बिदिनो। ओरै थाबाबो बिदिनो बिगुरफोरा
दानख'जोबसिगोन बे जोंनिखौ ओरैनो दङ। जिरायलाबायना कालभाराव।
नोंना बेसेबां हाबदों होनदों। मा?
हा।
बेसेबां हाबदों होनदों?
आंना मा थाइनैल' हाबग्रोदों ओमफ्राय। गाबोननो हाबगोन खोमा मा। आरायस'। उम गैला। हा।
साबेसेजों रायज्लायामोन नों आरायस' गाहाम।
दसजन जाबाय दसजन।
दसजनजों रायज्लायबाय नों।
उम।
ओंखायसो हाबदों।
दाबो माबायाखै आरो? नङा गिबियावनो नाम जायाखै दाबो।
होबाय आथाइस थाखाल दङ।
बेसेबां?
आथाइस
आथाइ
उम आतसाह।
लायराय लायरायाबानो
हा
नों रायजलायनायानो जायाखैबा।
आं रायलायनाया रायलायो मिथिबाय ओमफाय आं हरफिनाना मालायफोरनि हमखौस हमनानै रायलायो ओंखायनो मोनाखै आं।
आं आंनिखौ खम्फिट खालामाखैना मालायनिखौल रायलायना होयो आङो।
लाराय नांगौब्रा
ओंखायोथ जायाखै बेयावनो आंना।
बेयाव नों आं जेनबा आंजों रायलायबा ओमफ्राय आं हरफिननाय बिदि खालामफिननांगौ।
उम दे रायलायगोन एबारहाय सानसे सानसे रायलायनि
हेलौ उम माथो खेब-खेबासिम रायलाय जायो। लाय
खेबा जोंनो रालाय जायो औ। उम खेबायानो थाङाखै ना दाबोेनै खेबनैल स थांदों जोंना
हा
सानै जों खिबनैलुस - थांदों गाबोनबो रायलायनो हाबाव ना?
नङा सानसेयावनो खेबा रायल्लायनो हायो होन्दों मादथो सोरबा सोरबा।
बेनासजों
ओं सानसेयाव रायलायनो हायो जों
औ।
होद सानफ्रामबो नङाना बिदि फास मोनसे याव सा खेबबाल' रायज्लाय जायोदां!
माथो दहाय गोमसारनावबो
नङालै हमाबा जेबो नङा हुरजायो जेबो हमबासो।
सोमजाया
औ। खोनबा खोनबा खोनबा दस बार जायोब्रा सासे मानसि
आंगथ' खनबासिम बेरायमोननो
ओम गब्ला हरनो नायगिरदों नोंनाव?
औ दा दस सेव
आंनाव हरलागासिनो साला
रायलायगोन खोमा रायलायो
ओम आंजों रायलायनो नागिरदोंमोन फाय गावजोंबो रायलायफिननांगौनो ओम
उम नुवा रावबो। द दहायसो हरदोंमोन। दहायसो हरदोंमोन दोंमोन
गल्बाना मालाय बुरजा हाबबायलै फाग्लाना
फासस' सिक्सटिसेभेन हाबदों मारै
उम था बे थ्रिस जन जनिबो बारा खमफ्लिथ खालामबायना।
थुनथिफरजन ना बेसेबां लारायबायनो बियो।
दां आसोला।
हा
थाथिजन जाबाय दां।
सोर सोर जों एबफा रालायखो बे ओमफ्राय।
आंजोनो मेरला रालायखाबाय खोनब्रैसो जाखाबाय आंजोंनो आरो गोमसारमोन दं अनजलिुमोन दं।
माथो गोमसारमोनजों लायाखैसो होनलाबायो।
आर आङो फुल फुल रायलायना हरजोबदों ना गासिबो।
हा।
आं फुल फु ल रायज्लायजोबदोंना बेनो टाइमखौ आरो।
आं जोंबो फुफु रायलायनो मोनो ओमफ्राय आंहासो गैया। सात मिनिक फास मिनिक बिदिल जायो।
हुम।
दहायबो गोमसारा फुल लायरायनो मोनबाय गैया ओमफ्राय।
हरफिनाखै।
ओ आं हरफिननाय जायासै आंहा बार' सेकेन्डल' जादों दानबाय ओमफ्राय।
बेसेबां?
बार' सेकेन्ड।
थै बिदिजों मा जानांगौ जाखो।
दे होमबा दानोसै दे।
र' र' अवान मिनिट दङ खेबसेबाव।
दानखासिगोन ना।
दाना दानो। गाव दानागौ मानि।
आं हरफिनगासिनो।
र' लै र'। दसेबाव होनदों।
बाजियाव बाजियावसो। खोनायाखै नैबेनि बाजि जाबा मागोन आङो। ओमफाय नों दाइरेक हरफिनदो आंनाव।
हा।
ओमफाय आं माबा दानाबाथाय नों दायरेक हरफिनदो दसे थाना दाइरेकनो।
उम।
उम नैजि बाजि जाबानो दानगोन आंङो।
औ
उम
हारसिं दानखागोन माथो।
हो हारसिं दानहोआ आं बाजि जि आवनो दानगोन दायरेक।
सेर सोर दं दालाय?
हारसिं
मा ओंख्रि जाखो?
दा रायलायसैरा बिदिखौ र' दे आं मासै गारहरसै